नोंथां खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथां ओ नोंथाङा माबोरै औ आं मोजाङैनो दं नोंथां नोंथाङा माबो रै दं?
औ गसाइनि अननायाव आंजों लोगोसे न'खराबो मोजाङै दं नोंथां।
औ
औ थां ओ आं फन खालामनायनि जाहोनानो जादों जे जोङो जा जानाय-लोंनाय बे जानाय लोंनाय बा बर'नि मेगं-थाइगं बेफोरनि सायाव एसे सावरायनो सानदोंमोन आरो नोंथां। नोंथाङा आंजों लोगोसे सावरायफानो हागोन ना नों थां
औ हागोन नोंथां।
औ नोंथां नोंथां बिदिब्ला बर'नि ओंख्रि होनब्ला मा मा ओंख्रिया गोलैयो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां। जोंनाथ' बर'नि ओंख्रि होननानै जोंनाथ' बर'नि ओंख्रि होनोबा गिबियावनो जों ना अनला खारै नारजै, अमा ओ बेजों लोगोसे जोंना गुबै जों सामु बेनि अनगायैबो जोंहा बेलेग गोबां दंबावो जेरैहाय नाफाम बिदिनो
औ नंगौ
बुंस' हायै ओंख्रिफोर दंबाव बेनि गेजे रावनो जोंना औ आदानि बुंंलांनाय ओंख्रि जोंना बर'नि ओंख्रि होनबा ओ गिबियावनो खुगायाव जोंनाव फैजेनो औ बेजों लो बे बेजों लोगोसे जों जोंना बियो ओ बे ओंख्रिया जोंनि बर'नि ओंख्रिल' नङा बियो जोंनि बर'नि ओ
औ हेल' नोंथां
अब्ला जोंना बेयो खायसे खायसे ओ कर्म एबा खायसे खायसे पुजाफोराव गैयाब्ला जों बेफोरखौ जाफुंनायखौ नुनो मोना।
औ नंगौ थारैनो।
अनला खारै अनला ओंख्रिया गैयाब्ला जोंना ओ बर'नि हाबाखौनो जों जाफु ङिखौ एबा ओ बर'नि हाबाया जोंना अनला खारैै गैयाब्ला जाया होननानै जों मिथ
औ औ औ नंगौ थारैनो।
औ जोंना मोनसे हाबा जायोब्ला खैना गोदोना जोंना अनला ओंख्रिखौ जोंना इसिं सिङावनो देनानै इसिं सिङावनो संनानै जोङो नुनो मोनबोगासिनो गोदोनिफायनो बिदिनो आं अनला खा अनला ओंख्रि संनायनि आदबखौ नोंथांनिसिम एसे फोरमायनो सानदोंमोन नोंथां
औ नोंथां हागोन नोंथां जे अनला ओंख्रि होनबाथ' ओ जों बयबो बर'फोरा मिथिजोबगो बेखौ नोंथाङा जा बुंलांखांबाय बेखौ हाबायाव हाथा जा खैनाया बरनो एबा रायजोनि मानसिनो संना जाहोयो हाथायाव बेखौ ओ बेनो आ अनला ओंख्रि औ नाथाय अनला ओंख्रिखौ मादि संङो होनब्ला जोंङो गिबि खेबावनो माइरं ओ जाय जायखिजाया माइरं आरो बेखौ जोङो सोमग्रोना दोननांगौ जायो जाहाथे बियो ओ गुरै रुयो बेनि थाखाय ओ जा जों देनाय खमयाव एसे ओ एसे थाबनो जानो रखम जों बेखौ सोमग्रोना दोनो आरो। औ बेखौ जोङो सोमखांनायनि उनाव जोङो मोजाङै सुखांनानै दसे दैखौ सरदनो थाखाय दोनो दोनहाबनाय जायो आरो जोङो। आरो बिनि उनाव जोङो बेखौ ओ गोदोनि दिनावथ' बेख खौ दिंखि एबा उलाराव देनाय जायोमोन। नाथाय दानि जुगाव ओ मिस सिं मिसिंआव देनाय जायो जे ग्रेन्डार होनो ग्रेन्डार होनना मिथियो बेयाव देनाय जायो आरो। बेयाव देना लानानै जोङो ओ गिबियावनो जे साराय गंसे बहायग्रोबाय सौखायाव सराय गं से बहायग्रोनानै जोङो बेखौ जों गेसावबो संना जानो हायो नाथाय बनाव सङोबा साबसिन जायो आरो। थावसिनो जायो। औ नंगौ आरो जोङो सारायखौ बहायखांनायनि उनाव बेयाव दै होयो जा गाव दैखौ जखा गावनि जखा म थे होयो आरो जाय जे जों जायो। बेखौ होन औ बेखौ जोङो गोदौ होनोनानै दैखौ मोजाङै गोदौ होनोनानै बेयाव अन गुन्दै जा अन गुन्दै देनाय बेखौ सारना होनांगौ आरो। आरो बिनि उनाव जोङो बेयाव बायदिसिना होद्लानाबो जानो हायो जेरै दाउ बेदर अमा बेदर बयलार बायदिसिना गावनि गोसो मथे होद्लाना संना जानो हायो आरो जोङो। आरो जेब्ला बे अन औ जेब्ला बेयो अनला खारिया गोदौगोन ग ग्लप ग्लप गो जा गोसो बेदर बेखौ एवफ्रानना दोननाय जायो आरो एव एउफ्रामना दोननायनि उनाव जोङो बेयाव होद्लानानै मोजाङै संनाय जायो आरो आरो जा गावनि फस मथ मस्ला सोरबा जिरा मस्ला जाब्रां बिदि बायदिसिना होनानै संनानै जायो आरो। आरो बर'नि ओंख्रियाथ' नोंथाङा बुंलांखाबाय जे दा सबायजों साम', मैथा मैथाजों खांख्राइ ना, बिदि नाफाम औवा मेवाइ बिदिनो आरो दा नोंथाङा संङो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां? खोनादों ना नोंथां?
हेलौ
औ खोनादोंना नोंथां?
औ बिदिनो जोंना औ बिदिनो जोंना ओ बर'नि जानाय लोंनाय होनोब्ला जोंनि बर'नि जोमाय बायदिसिनायाबो गोलैयो आरो
औ औ थारैनो थारैनो नंगौ नोंथां।
जोंना जेनेबा बिदिनो दा ओ जौ होननानै बुङोब्ला ओ बर'फोरनि जौ होन होन्नानै बुङोब्ला जोंना आसाम सोरखारजों गोनाय जा दाखालि बावैसो आसाम सोरखारजों गनाय गनायजानाय ओ बेखौ जोंना आसामाव दा दा बिथिङाव आसामावनो मिथि ना मोनो होननानै आरो बेनि अनगायैबो जोंहा आसामनि अनगायैबो गुबुन गुबुन ओनसोलाव जोंहा मिथिना मोनो बे बर'नि जौखौ।
औ नंगौ थारैनो नंगौ।
बेखौ संनायनि आदाबखौ नोंथाङा ए सुंद'यै फोरमायलांनो हागोन नामा नोंथां?
औ नोंथां आं बेफोरखौ एसेबां मिथिनाय जाया। जोंनि गामि ओनसोलफोरावबो बेफोरखौ बानायनाय जाया एसेबां। आं बिनि बागै एसेबां मिथिया आरो नों थाङा हायोबा एसे फोरमायना होनो हागोन आरो।
औ ओ आं आंबोथ' बिदिनो बारा मिथिया नाथाय आङो जा खोनाबोबाय बेफोर खौनो नोंथांनि सिगाङाव एसे फोरमायना होनो सानदों जों औ जों ज जौ संनोब्ला गिबियावनो जोंना एमावखौ नांग्रोगौ गिबियावनो बे नङाबा जोंना मिथिना मोनो बिदि बिदिनो दा जोंहा गिबियावनो बेखौ संनो थाखाय माइरंखौ जोङो मोजाङै सुनानै जोङो संनानै लानो हानाय जायो बेखौ सं बेखौ सं सखांनानैहाय जोंहा दसे सम प्लास्टिक एबा लाइ बिलाइ बायदिसिनायाव जोंहा एरनना दोननायखौ जों नुनो मोनो बेनिफ्राय जेबोला इ खौ जों नार'ना लानानैहाय
औ
दै सारस्रो सारस्रो फोननायखौ जोङो आङो मिथिगौ बेनिफ्राय फोनखांनानै जोंहा खान्था एबा बाल्थिं बायदिसिनायाव जोंहा सोनानै दोन सानानै दोनो ओमफफ्राय बेनिफ्रायनो जोंहा लोंजानाय जायो बेखौ आङो मिथिगौ नोंथां
औ नोंथां उम औ आरो जे बिदि जोंनि हालामाव बेफोरबायदि बारा एसेबां ओ जौ संनाय उनु बिदि नुवा नालाय ओं ओंखाय आं एसेबाखि मिन थिया आरो दा नोंथांनिफ्राय आं खोनाना होननानै बेखौ आं मोनसे खोनानानै एसे आयदा मोनबाय आरो मोनथिबाय नोंथांनिफ्राय बे मोनसे सोलोंनो मोनबाय आरो आङो ओ औ आरो बिदिनो बरनि होनबाथ जों बायदिसिना मिनथिबयो आरो ओ औ जेरै जों औवा औवा औवा गाजा मैगं संनाय बेबो मोनसे बरनि ओ बरनि ओंख्रै औ बेखौ जोङो संनो गोनांबा गिबियावनो जोङो जा औवानिफ्राय खिलिना ओंखारनाय गोदान औवा ओ औवा बिजौ जा ओंखारनाय गोदान खिलिनाय औवा गाजा होनना मिथियो आरो जों बेखौ बेखौ जोङो ओ दानना लाबोनानै बेखौ एसे साफा खालामनानै जोङो ओ फिसा फिसा हानाय बा गोबा गोबा हानानै जोङो दैयाव सोमना दोनो आरो संख दै होनानै आरो बिनि उनाव जोङो औ बेखौ जोङो जेब्ला बेखौ सोमखांनाय उनाव जोङो बोखांनानै सुयो सुनानै साराय गंसेयाव जोङो खारै एसे होनानै मोजाङै एवना एवफ्रामना लानाय जायो आरो बेनि उनाव जोङो दैखौ होयो बेमफ्राय दैखौ होनानै जोङो मोजांसे गोदौ होनानै आरामसे मस्ला मस्लि होनानै जोङो बेखौ संना जानाय जायो आरो बेयाव ओ उमबेयाव जोङो बायदिसिना ह्लानाबो जानो हायो जेरै सोरहाबा एसे अन गुन्दै अन गुन्दै होल्लानाबो संना जायो सोरहाबा दालि होनानै होलानाबो संना जायो आरो बिदिनो आरो आरो बेखौ जोङो औवा गाजाखौ जोङो औवा मेवाइ जा औवा आसार बिदिबो बानायना दोननो हायो आरो बेखौ जोङो ओ औ बेखौ जोङो ओ गोबाव समनि थाखाय दोननानै जोङो जानो हायो आरो बेखौ
औ
औ नंगौ आरो जा बरनि औ औ थां
बिदिनो जोंना बर'नि ओंख्रि होनोब्ला जोंना खारदै नंङाब्ला बा जोंहा बर'नि ओंख्रि होननानै मोन थिना मोना एबा जाफुंसारनो हाया बर'नि ओंख्रिया बे खारदैखौनो माबोरै ब बाहाय बानायो आं नोंथांनि सेराव सुंद'यै फोरमायलायनो सानदों नोंथां
औ हागोन नोंथां जे जा खारै औ औ नोंथां
थालिर बिफांनि गोनांथि जायो
औ नंगौ थारैनो
ओ हान दानफायनानै बेनि नि मादा एबा सिंनि रोदाखौबो जोङो दिहुनना लानानै गोबा गोबायै दानफ्लेनानै जोङो फोराननाय जायो आरो बेजों लोगोसे जोंहा थालिर बे बिफांखौ गोबा गोबायै दान ओ जिरनानै सान्दुंआव फारानना होनाय जायो बेनिफ्राय जोङो बे एसे जेब्ला रानो अब्ला जोंहा बेखौ ओ मोनसे मोजां जायगायाव सावनाय जायो बेनिफ्रायनो सावनानै जोंङा ओ जि हांगार बेखौ जोंहा खारदैनि थाखाय ओइ थियारि खालामनो हायो जोंहा बे हांगारखौहाय सालिनानै मोजां मोनसे ओ बासनावहाय लानानै बे बासननि सिंखिं ओ गुदुं दोननानै जोङो बे बासन दानाव दैखौ लुयोब्ला जोंना खारैया टरटिं ओ जोंना गबोबाय थायो सेरमायनानै बिदिनो जोंना खारदैखौ बानायनाय जायो नोंथां
औ नंगौ नोंथां बिदिब्ला जोंहा समाबो जानोसै नोंथांजों आं सावरायना बायदिसिना मोनथिना मोनबाय आरो नोंथांजों सावरायना आं जोबोद गोजोननायबो मोनबाय ओ उनावहाय साव औ उनाव सावरायबावनोसै नोंथां दा दोनथ'नोसै औ नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथां औ दे